खोनादोंना औ खोनाबाय? औ आं खोनादों। आं खोनादों।
आंबो नोंनिखौ खोनादों।
औ दा बे समाव नोंथाङा आ आंनो फन हरनायनि गुबै जा होना मामोन?
अ आं नों
खोनादों ना?
खालामदों कि जोंनि जाहोना बेनोदि जिहेथु जोंनि आसार खान्थि होननानै। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया मोनसे। आसार खान्थिनि गेजेरजों मोनसे सु सोद्रोम रायजो जाबोदों सोद्रोमथि गोनां रायजो जाबो दों ओ
मेन हो मेन बिदिनो नै बिदियाव एसे आगर गोनां
बर' समाजनिजों माबायदि सोलियो बिनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि फा फारागा नुयो
अननानै खनसे बुंफिनदों नामा?
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादोंना अननानै ओ खनसे बुंफिनसाय।
नि आरो दा दानि जि औ खोनाहैदों दा?
औ औ बुं
गोदोनि आरो दानि फारागथि
औ दे बुं फारागथि
थिन ओ बे बायदि आसार खान्थि सोलियोमोन आरो बेफोरखौ दिनैसिम जों नुयो नुनो मोनो ना मोनलिया दा बिनि गेजेराव माखासे आसार खान्थिफ्रा गैला नामा आरो गारनानै माखासे गोदोनि सारखान्थि मोनसे आसार खान्थि बानायनानै बा दानानै बेफोरखौ दिनैनि बर समाजा सोलिबाय नामा माबायदि नुयो नोंथाङा
आसार खान्थि माने जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि हुदा ना औ जोंहा बर हारि हिसाबैथ आबाद औ औ माने
उम
माने जोंहा बर हिसाबैथ जोंहा गिबियावनो माने गले गले रायखांबाय थानाय गोनां जागोन जे माने जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं आरो बे आबाद मावनानै जानो थाखाय जोंहा
नोंथांनि जेबो खोनाफैयासै माथो आं हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादों
नोंथांनिखौ जेबो खोना आंथ मोजांखौनो खोनायासै नोंथांङा हेडफन लादोंबा हेडफनखौ
हेलौ हेलौ